हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
औ खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां, औ खुलुमबाय।
औ जोङो ओ दायो बे समावहाय ओ नोगोर आरो गामिफोरनि थासारिनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों। नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना? खोनादों ना नोंथाङा? हेलौ हेलौ ओ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ
हेलौ‌ नोंथां
औ औ औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
औ औ दायो जोङो गामि आरो नोगोरनि थासारिनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना?
औ औ औ गामियाव नै गामियाव जोङो माने सहर जों गामि गामियावथ' जों गोबां मानसिफोर मानसिफोर नुनो मोनो जेराव माने बे बे सहराव माने गेदेर माने बाजार, हस्पिताल, स्कुल बेफोरबायदि थायो आरो
औ औ
औ ओमफाय कलेज ओमफ्राय इउनिभारसिटिस बेफोरबो आरो
कारखाना फेक्टरिबो जोङो गिदिर गिदिर फेक्ट'रिफोरखौ नुनो मोनो
औ
औ ओ बेफोरनि थाखायनो माने गामि गामिनिसाय माने सहराव बांसिन माने ओ सिकित्सा लानाय बा फरायनाय बेफोरखौ माने जों मोजां हिसाबै नुनो मोनो आरो।
औ औ
अ इन्टारनेट बेफोरखौबो माने मोजां मोननो हायो। कारेन्ट कारेन्ट लाइट बेफोरखौबो मोजां मोननो हायो।
रेल रेल रेलनि सुबिदाबो मोननो हायो जेराव जोङो गामियाव बेफोर सुबिदाखौ माने मोननो हाया।
औ औ
नाथाय नाथाय सहराव माने एसे दावराव दावसिया एसे बारा जायो दा जेरै गारि गारिफोर खारनाय बा फेक्ट'रिनि पलिउसनफोरा एसे बारा जायो आरो गामिनि ओम ओमफ्राय जोङो जेराव गामिफोराव जेराव माने पलिउसन माने बिदिनो गाज्रि माने गाज्रि माने गाज्रि बारखौ बारा मोननो हाया जेराव जोङो टाउन सिटिसफोराव मोननो हायो आरो। हेल' नोंथां खोनादोंना हेल'